नोंथांनि लारनायखौ जोबोद फिसा खोनादों।
बिकम लोगोफोराबो बिराद लोगोफ्राबो बुंदों आंनि रायलायनाया लासै लासै जायो नो। आंथ' रायलायनायाथ' गोसायानो रायलायो नोंथां ओमफाय बयस्सासो माने बिदि थांदों हमनो हायाखै आरोना नोंथां।
अ होमबा नोंथांजों आं दिनै माने बिदिनो दैबानानि बागै रायलायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ दै बानानि बागै दैबानानि बागैथ' आं बारा मोनथिनाया मोनथिया नोंथां। नोंथां माने दैबाना जाफेराखैना। होनबाबो खोनानो माने आं जा मोनथियो बेखौ फोरमायनो हागोन आरोना नोंथां, ओमफाय नों नोंथाङालाय दालाय माथो खालामदों?
आं नै ओरैनो दंमोन नोंथां जिरायनानै बिदिनो नोंथांजों माने दै बाना नि सोमोन्दै एसे सावरायहरसै साननानै माने कल खालामनाय जादोंमोन।
ओमफाय खबर सबर मोजांना नोंथां?
खबराथ' मोजाङानो नोंथां। होमबा नोंथाङा आंनो दैबानानि सोमोन्दै एसे खिथादो जे दैबाना जायोब्ला मा मा जायो। बिदिनो मोजां गाज्रि
औ औ होमबा नोंथाङा एसे होनबा नोंथाङा खोनासंलांदो आरो। ना दैबानानि बागै दैबाना जा दैबाना जाय होनोबाथ' दै बानायाव गोबां खहाबो जायो। खहा जायो आरो ना नोंथां गोबाङानो। माने बिदिनो हा खुरखानाय, बिदिनो न' बां हा खुरखाबाथ' जेनेबा बिदिनो न' बांफोरा खाथियाव थाबाथ' न'फोरा बुफायलांनायनि सान्स थायोआरो। ना नोंथां माने? आइयि गोबां दाहार फैयोना दैया
उम
बेनिफ्राय आरो मा होनो दैबाना जाबाथाय माने मा सुबुंफोरा थानो हायि जायो आरोना।
न' खाथि खाथियाव थानायफोरा माने दैबाना जायोना दैया लोमजोबो जाहैबाय न'आव। न'आव दै लोम